हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ मा खालामगासिनोदालाय नोंथां?
गोलांलाबायनानै दं नोंथां
ए आंबो ओरैनो दं नोंथां गरम नङा नामा?
गरमाथ' एसे गरमानोलै
औ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां जोंनि ओनसोलथिंबो दा नोंथां नोंथांनिथिंजाय माबायदि ओनसोलफोरा जौगागासिनो दं माने दामानि
दायो एसे जौगाहांबाय आरोोना नोंथां जों निथिं जोंनि ओनसोलाव आरोना
ओ गोदो ओ गोदो माबायदिमोन जेनेबा थासारिफोरा?
गोदोथ' जोंना लामा सामाफ्राबो बांद्राय मोजां नङा नालाय नोंथां ओ ओ बेबादिनो हान्था मेला खालामनायावबो एसे दिस्थाब जायोमोन आरो खस्थ' जायोमोन गथ'फोरा फरायसालियाव थांनायाव अखा सिजानाय मानाय जालाङोमोन आरो खस्थ'जोंनो माने हाखर हालायाबो बारामोन नालाय औ दायो एसे मोजां जाबाय नोंथां लामाया बाला अन्थाइ होनानै लाबाय
औ औ ओमबा बिराद साबस्रांनाय फैबायनाा सिगांनिफ्राय?
औ नोंथां एसे साबस्रांबाय दायो बे मा होनो लामाया टाइल्सनि जाबाय आरो
औ होनोमबाथ' बिराद मोजां जाबाय दा हान्था मेलाफ्राव थांलाय फैलाय
औ नोंथां साबसिन सुबिदा जाबाय आरोना थांलाय फैलाय एसे थाब थाब सहैनाय बिदि जाबाय आरो
औ औ
औ बिदिनो बे फिसा फिसा लामाफोरबो थायोना?
औ औ
बिसोरबो साबजाथारामोन आरोना ओमफ्राय दायो खस्थ' मस्थ' मावलायनानै बिदिनो अन्थाइ सेरेब बाला बिदि गारनानै दायो मोजां जाबाय आरो
जोंनिथिंजायबो बिदिनो नोंथां सिगांनि समावथ' गैथारामोन एकदमबारे जायगायाबो एसे दहला जायगामोन नालाय माने सिगां सम फोराव मानि लामाया थाबाय जायामोन आरो जोंनिथिं दै अखा हायोब्ला दैबाना जायो एकदमबारे खुरखाला खुरखालि जायो दैयानो साव साव फैजोबो आरो लामायाव थाबायजानो नागिरामोन माने दैज्लां बोथोरावथ' अखा हायोब्ला जोंनि जायगा थिंजाय थाजाखायानो एगदमबारे दैजों लोमजोबो न'आनो लोमजोबो न' मोनसेबो मोजां थाया बुखारलांजाजोबो बेबायदि थासारियाव दङमोन आरो दा औ बिराद दा एसे खिन्थु जौगानाय फैबाय सिगां बिदिनो सात आत बोसोर सिगाङावथ' बिराद खस्थ' मोनोमोन नोंथां दा ओरैनो लामाफ्राबो एसे माने खोखांनाय जाबाय गामियारि ओनसोलावबो रोंखा-राखा खोथाफ्राबो एसे मोजां जाबाय नालाय साननाय हनायफ्राबो एसे मोजां फैबाय आरो ओंखायनो दा माने एसे लामाफोरखौ मोजां खालामबाय जाहाथे मोजां थाबायजायो दै लोमा बबे जायगाजों दै फैयो बेफोरखौ माने मोजां माबा खालामनानै माने दै दानगारग्रा बिदिनो नाला बायदिसिना बिदि बानायनानै दा बांद्राय एथ'बांमानि माने गाज्रि जाला आरो दा मोजां जानानै फैबाय थांलाय फैलाय बिदिनो बाजार खालामनाय मा खालामनाय बेफोरो गासिबो माने मोजां जाजोब्बाय आरो दा बांसिनानो
जों जोंनियावबो बिदिनोमोन नोंथां जों एसे सिगां समाव माबा बोसोरफ्रोमबो बानदो बायबाय थायोमोन आरो सुइस गेट होनो हायाखैमोन ना औ बोसोरफ्रोमबो बो माने लामा सामाफ्रा दैजों खुरखालांजाबाय थानानै बेराद खस्थ' जायोमोन आरो हान्था मेला औ औ बिदिनो आबादफ्राबो बिदिनो लस जाबाय थायोमोन दैबानाजों हान्था मेलायाथ' हान्था मेला जाखानसै प्रब्लेमानो औ बिराद जेंना जायोमोन आरो
गोदोनि समाव एसे ओ दां गोदोनि समाव माने एसे साननाय हनायाबो खम एसे बुजिनायफ्राबो खममोन नालाय दा आरो जोंनि गोदोनि समाव जे जोंनि मानि ओनसोलनि मानसिफोरा बारा साननो हनो गोरों आरो बारा सोलोंथाइयाव माने सोलोंथाइ बिथिङाव बांद्राय गोसो होआमोन आरो ओ-ओनसोलखौ माबायदि जौगाहोनांगौ मानांगौ माबायदि साफा खालामनांगौ बेफोरनि बारै मानि जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा सिगांनि समाव बारा सानामोन दा अनेक साबस्रांनाय फैबाय आरो नोंथां सोलोंथाइ बिथिङावबो अनेक लाइमोनफोरा दा बाहागो लागासिनो दङ आरो माने गोजौ गोजौ थाखोसिम थांनो हाबाय आरो दा गिदिर गिदिर माने मानसि जानानै बो फैबाय सोरबा सोरबा माने बिफोरनि बिसोरनि बुंनाय बाथ्राफोरजोंनो माने बै जेन'बा बिसोरनि साजेसन बायदियै माने खामानिफोरखौ मावनानै दा अनेक साबस्रां नाय फैबाय आरो ओनसोलाव दा गामि ओनसोलाव नोंथां बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानाय मानसि थायोब्ला माने अनेक जौगानाय फैयो नोंथां आं बिराद माने प्रुभ मोनबाय आरो
औ औ ओनसोलाव माने औ ओनसोलाव माने सोलों थाइ लानाय मानसिफोर थायोबासो ओनसोलाबो एसे स्राब-साबस्रां जायो नालाय
औ नोंथां औ बेनो नोंथां जोंना ओ माने ओनसोलाव सोलोंथाइ गोनां गासिबो जुदि मोनफ्रोमबो नखरावनो जेनेबा मोनसे ओनसोलाव मोनफ्रोमबो नखरावनो साफा साफा सोलोंथाइ गोनां गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां गासिबो नखरावनो थाजोबोब्ला माने मोनसे ओनसोला जौगबो जौगाखांबोनायाव माने जोबोद गोरलै जायो आरो दा जोंनि सिगांनि समाव सिगांनि समखौ साननानै नायोब्ला जोंनि ओनसोलखौ साननानै नायोब्ला ओरैबायदि दा जौगाखांबोबा य जोङो बुंनानैनो बुंथ्र'नो हाला आरो नोंथां दा माने सिगांनि सम समाव मााबायदिमोन दानि समाव माबायदिमोन अनेक माने फारागथि दङ नोंथां।
औ समाजाबो बिराद सोलायनाय फैयोना नोंथां। ओनसोलाव लेखा गोरों सुबुंफ्रा बुरजा थायोब्ला बिराद मोजां साबस्राङो
औ
संसार जानायाव एसे साबसिन जायो बुजायलायनो एसे साबसिन जायो आरोना। गोरोन्थिफोरखौ ओ सोलोंथायाइ थाबाय नालाय गोरोन्थि हाबा मावनायफोरखौबो बुजायनानै दोननो हासै।
औ औ नोंथां औ। समाजा माने बेफोरबायदि लेखा गोरों मानसि सुबुं थाबा जे समाजाव जानाय माखासे जेंना जेंसिफोरखौहाय मानि सुस्रांनो थाखाय गोरलै जायो आरो। माने जों जेनेबा लेखा रोङै सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरनि दाथ' आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला सोलथायाइ गैयि सुबुंनि रावफोरा रज'आनो नङा होमबा नोंथां। उम ओ रज'आनो। दा जोङो बिनिखायनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो। सोलोंथाइयाव सोलोंथाइ गोनां सुबुं थाबासो माने समाजावहाय जे समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जे बिसोरखौ माबायदि थांखि ला नानै सुस्राङोब्ला माबायदि जेंनाफोरखौ माबायदि खालामोब्ला मोजां जायो बेफोरनि बारै साननायाव माने बै लेखा गोरों सुबुंफोरा माने सानोब्ला आरो ओनसोलाव थानाय गासैबो मानि सुबुंफोरखौहाय बुजायो। अब्ला माने बै सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि बाथ्राफोरखौ बोसोनफोरखौ बुजायोबा लायो आरो। जों ओरैनोथ' नोंथां बुंनो थाङोब्ला सादारन सुबुंफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौथ' रावबो आथिखालाव लाखाला। नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ ओरैनोबा
औ औ होनबाबो रज'खाया औ बिदिनो गोबां सोलायनाय जाबाय आरोना नोंथां। सोलोंथाइनि बिथिङावबो गो गोदोनि सम दानि समबो गोबां सोलायनाय जाबाय।
गोबां सोलायबाय नोंथां। जोंनिथिंथ' बुंनांला नोंथां दा सोलोंथाइनि बिथिङावथ' अनेख दावगानानै दङ। नोंथांमोननि थिंजायसो माबायदि?
जोंनिथिंबो दावगाबाय नोंथां बयबो सोलों थाय लाजोबसै दा। सिगां समावथ' लायानोमोन आरोना रावबो गोबां जाहामेला जायोमोन ना? जोंनि समाव सोलोंथाइ लानो फरायसालियाव थांबाथाय न'आव ओंखाम रसा नांलायनाय बिदि थासारिमोन आरो।
औ औ नोंथां। बेबायदि थासारिखौ आं बो मोनबोदों मोनबोनाया। गोदोथ' एथ'बां मानि नङामोन नं नाया खिन्थु सिगां समाव जोङो सोलोंथाइ लानाय समाव बिराद खस्थ' मोनबोदों आरो। जोंनि फरायसालिया ओरैनोबाबो जोंनि जेन'बा गामि ओनसोलनिफ्राय थाङोबा जोङो नय दस किल'मिटार थां थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। साइकेल जों थांनो गोनां जायोमोन । बै समाव माने गारि मथराबो एथ'बांमानि गैयामोन नालाय। जों आं बुंनो थाङोबा नोंथां बै समाव मानि गारि मथराबो बारा गैयामोन नालाय आरो
औ नोंथां
औ माने गारि भाराफ्राबो बै समाव बारा लायामोन आरो थाइनैफोर थाइथामफोरजोंनो गारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो हायोमोन आरो खिन्थु बिराद खस्थ' मोनबोदों औ जोंथ' एसे सिगांनि मानसि जाबाय नालाय जों एसे मोनबोखाबाय नोंथां बेफोरबायदि खस्थ'फोरखौहाय
बिदिनोमोन आरो गोबां खस्थ'मोन गोदोनि समाव फरायनायफ्राथ' फ्रायै गैखायानोमोन होनजायो गामि ओनसोलाव
औ नोंथां दाथ' बुंनो थाङोबा दानि लाइमोनफोरा जोंनि ओनसोल राव अनेक माने जौगाखांबोखाबाय नोंथां दा जेन'बा सोलोंथाइ लानानै गासिबो लाइमोनफोरानो जेन'बा दा जेनेबा सोलोंथाइ लाबाय सोलोंथायाइ लानानै माखासे जेन'बा जबफोर मोनाखै दा बिसोरबो बिथांमोनाबो माने अनेक लोब लोब फैनानै माने गावनि थांखिखौ होसोनायावहाय माने मुखुब जागासिनो दं आरो आंनि मिजिं थियो माने बिसोरबो लाइमोनफोराबो माने मोनफा मोनफा गावसोरनि थांखियाव सहैनानै माने गावनि जाफुंसार जानो हागोन मा आं बेखौ मिजिं थिहरो आरो अनेक नुबाय दा जोंनि फारफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि जेनेबा लाइमोनफोरा जेनेबा गावनि थांखियाव होसो नायाव सोरबा फोथाराव खारदों फिजिकेलि फिट खालामदों ओ पुलिस आर्मि फोरनि माबा माबि बिदिनो नागिरगासिनो दं आरो आं आसा खालाम माने बिसोरो सानसे समाव साक्सेस जागोन बेखौ आं मिजिं थिहरो आरो दा लाइमोनफोरा नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि खालामगासिनो नामा नोंथांमोननि ओनसोलथिं?
औ जोंनियावबो बिदिनो बयबो नाजागासिनो नोंथां खारनाय बानाय ओमफफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि थाखायबो आनजाद लिरगासिनो आरो ना बयबो नारा नाथा जुजिगासिनो जाहाथे उनाव मोजाङै मोजां संसार खुंलांनो हायो आरो
औ दे नोंथां हमबा जोङो रायलायनायखौ बारा गोबाव खालामला नामा आंहाबो एसे खामानि दङ दोनथ'नोसै नामा एसे ए उनाव रायज्लायज जाफिनगोन बे नङाबा माब्लाबा लोगो मोनबा औ औ औ दे होमबा नोंथां दे